औ बुं नोंथां
उम गोथौनिफ्राय मोजां खादा ना नै दाख्लैफोरसो मोजां जादों
गोथौनिफ्राय बिराद आं खोन्थानो माब्रै जादों काहानिउस ससे खोन्थानसै आं गोथौ निफ्राय फैयै फैयै फैयै बिराद मोजां सोलिगासिनोमोन ओइ दाख्लै फुरागासेयाव सानथामसो उनाव सानथामसोनि उनाव एसे गाज्रि जादों। दाम ओमफ्राय एसे मोजाङाव फैहांगासिनो आरो।
उम दे मोजाङैनो दं।
दङ।
आंबो एसे आंबो एसे मिथिदों नोंनि माबाबाव आंबो नोंनि एसे मोनथिनाय दं आरो बांद्राय दा आं बुंथ'ला आरो आं मिथिबाय ओमफ्राय थेवब्लाबो जोंखौ गोसोखांनानै फैदो मालाबा नाय सानै हय एसे। जोंहाबो एसे लोगो गैया गैया मोनोना एसे
नंगौ नंगौ।
ओंखायनो एसे फैदो जोंजों एसे एसे सोमोन्दो लाखिफैदो एसे मोजांनो। ओमफ्राय सानसे ज' जालाय मालायनो एसे ग्रोम ग्रोमनो।
जागोन जागोन।
जोंनि माबा सिरियाल माबा बैसो मानसिफ्रा
औ औ थांगोन सिन्था खालानाङा।
उम ओमफ्राय जों खोनाबाय। गोदो इयाव। जों नै रोजा जि जुगावनो जों हारिमुआव ओंखारनाया। गोदोहाय आयौ बेसेबां ज'-ज' थांबाय खेबबेसे थांबाय साइकेलजों थांबाय थायोमोनना जोङो सानफ्रामबो। ओरैनो वार्कसपआव जों माबायावसो जादोंमोन ने जुनावसो माबायावसो
औ औ जुनाव जादोंमोन।
जुनाव जादोंमोन बेयाव नो होदों आरो लानाया जोंहा आय' फटफोर दंना गैला नोंनाव गासिबोनिबो?
फटखा नै नै नै फटक ओरै जादोंलै आना दाख्लै जानबुंङा जानबुं मोनसेया गाज्रि जाबायना। ओमफ्राय आंबो आंनाबो रागाया एसे खराद्राय मोनलै इदिन खालि दिनखालि रागाया सकरद्र माने आंनो जानबुंखौ गोनां गो सि जानानै फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय जान बुंङा आंना माने हारसिंनो बन्दजा हारसिंनो बन्द जाबाय थादों माने सार्ज माने जानबुंनि चार्जआनो थाया थाया जादों ओमफ्राय बे बेखायनो रागा जोंनानै जानबुंङा गोदानसोना नैबे बे गोदानाव जेबो गैला माने
उम आंथ' गोदो जामबुं आंनावो दंमोन नालाय बै फार्सनि जानबुंङा बेयाव आंना दंजोबोमोन ओम ओमफ्राय बेनि उनाव बोरै जामबुंङा आंना बेबो गाज्रि जादों मानो गाज्रि जादोंबा आङो डिसप्लेखौ दाखालिफोरसो ला मैया लागायबाय जेनेबा साननानै लादो। ओरैनो बुंफोरबाय आङो। लागायबाय ओमफ्राय गाबोन उम माबाजों ओ हिनजावजों रायज्लायबाय दा? थाङै थुङै रागा जोंबाय ओम फ्राय बिसियावथ' थाखायो नालाय बांसिनानो। रायलायनायफ्रा होबाय दाना मबाइल खौ एसे रागा जोंबा बु-बुहां खालामैनो बुथारबाय। एसे गावलायबाय इदिनो इदिनो इदिनो साम सामफ्रामबो बे बेब'हारखौनो लानानैनो माबा मबाइलाथ' दाय माबा जानबुंआथ दायानो गैया। थेवब्लाबो दाया बावसो हाबनानै थायो। मारैथाय। माबा मोनसे आखायाव बुस्थु थाबाथाय बिदि खालामफ्लाङो। हा बिदिनो गारजि जाबोजोबदोंलै आंना माबाया। जानबुङा नङाबा दासिमबो। थागौमोन रा बियो मोजाङै एसे।
एह।
ओमफाय दाना बिनि उनाव आरो बै खिफिडखौ लालायबाय। खिफिदआबो दंमोन ना किफिदाथ' उनावसो जेनेबा ए सिगांखा खिफिदालाय। बे नों फुस माबानि फरासा माबा माबा बिदिनो फरिखा जागोन होननायावनो बेखौ लानांदों जामुंखौ। ओमफाय अमा फाननानैसो लालायबावदों स्नि रोजानि गावहाथ' गोदो उन्दैयाव आंखौ ख' फाललायावनो। गारनानै गालांदे। माबायावनो थाखो। माबायावनो गालांदों थाखो। ओ से ना था खोनिमोनथाय। थाखो बेसेबां जालांङामोनलाय थाखोनि
थाखोसेबो मोनाखैमोनलै जों ख थाखोआवनो दङमोन।
औ आमफ्राय। आंखौ गालांनानै थांबाय नोंहा मालाय बिबैनाव थांबाय मालाय बिबैनाव फरायहैबाय मालाय आइयै। एक्टर सो जानानै फैबावबाय दाना था फैबा गोजौ जानानै फैबाय ओमफ्राय दाना जोंजोंनो सोमोन्दोआ लाजिनायसो जाबाय लोगो बाबो। खम नो। सेंग्रा देरबाय नालाय लाजिखागोन जोहोलाव जाबाय नालाय।
फार्स्ट फैजेनबाथ' हाब सावस हाया हाया मोनदों गावजोंनो थांफाथारदों आं फार्स्ट
उम गावनि लोगो। फोरखौनो बावगारनानैनो लाजिफिनलाय लायनाय जादों आरो ना।
माने रायलायनो सावस हाया हाया मोनदों गोदानबो जा फैबायना
उम उम जेनेबा आं गामियाव थाग्रा नालाय नों गामिनिबाबो दस्रायाव गामियाव थाहैदोंबाबो थेवब्लाबो नोंना बै गामि बाय दि जाया आरो नालाय बैयो उम नोंनि दा नोंनि न'आ बावनो दंबा नोङो नोंनि गामिया नैबेसो असे जायो नालाय बैथ' गरायसो जाहैबाय गामिया।
उम औ बैयाव थांनाया गारजिनसो जादों बे गारजिसो जाहैदोंलै बोरैबाबा। जेल खानायाव जोबजानाय बायदि बा बाहेरानि बारहावाखौ मोनजायाखैनो।
एसे मोजां जाबोदों ना बैयाव ओमफ्राय बेयावबो बिदि जागौमोन बेखौथ बुंनो हायाना दा। दा नोंनि गोसो होनायावलाय नों बैयावबाबो जागौमोन बैयावबाबो जागौमोन आरो नोङो जुदि फरायोबा आरो गोसो होनानै।
बावबाबो जागौमोन जानायालाय।
ओमफाय नोंसिना ओरै जादों नों-नोंथ गोदो बुङोमोन ना ओरैबायदि लोगोफोरजों जोङो बादायलायनाय लायोमोन स्कुलाव माने फरायनायनि बादै बादायलायनाय आरो बेफोरबायदि ला नाया माने मोजां आरो। ओमफाय दा जोंनियावबा नों नैबाव हाबोमोनबा बादायलाय नायानो जेनेबा लानो रोङाबाथ' गैया गैयानसै होनजाबाय। माने लोगोफ्राबो मोजां जागोरनांगोन ना नों मोजां जानानै। लोगोफ्रा मोजां जाग्रोबासो नोंबो नों बिसिनि माबाजों ओह हाबफानो हागोन ना।
औ औ गोसो-गोसोबो जायो बिदि थाब बिदि लोगोफोर थाबा बादायलायग्रा थाबा। नोंथाङाबोथ नोंथाङाबो हायोमोन ना नोंथाङाबो मोजांमोन फरायनायाव।
मोजाङाथ बे माबायावलै बे माबा जानानैनो बै मास्क गानलायनाय जानानैनो माबा खुगायाव खोबथेनाय जानानैनो बेनिफ्रायनो माबा जादोंना जोंना एसे दाउन जादों। जोंनि माबाया आरो जोंनि नैबे मा बुंबावनो जोंनि बर'फ्रानो होननांसि गोन बे बे लाइननि जि जोंनि समान फरायनाय फरायसाफोरा फरायसालिफ्रा आरो।
बावनो गारजि जाजोबदों औ गासिबो।
गाहायाव गोलैनानै थानाय जाजि जा-जादों आरो फरायनायनि बेलायाव।
औ जादों आरो जान-जानबुं लानांबायना।
औ बेबो लालांबाय आरो बेजोंबोथ' नों बांसिनसो मोजांसिन जादों सान्सआनो दान्स मारिनाय जाबाय यावनो
एसे मबाइलावसो फोरोंहरो जाहैबायना
औ औ बिदिसो जादों आरो खोथाया? थै सोर साबैसेया बिदि फरायदों गैयानो ओरैनोसो थानाय जाखादों ना?
थानाया जादों जानायालाय बांसिनानो ओरैनो टाइम फास बिमा फिफानाव
अ माबा जाखारनाया बोसोरसे ना बेसिबा गेफ्ट जाया माबा थादोंमोनलाय गेजेराव?
बोसो बोसोरसेयानो जादों
बोसोरसे फुरा ने उम ओमफाय बै माखासे दि समथ' माबा सोना ओरैनो खोनानाय खोनानाय जादोंमोन जोंनिथिं फैयाखैमोन नालाय।
औ फैयाखैमोन माने गिलुं गिलुंयैनो ओं गिलुं गिलुंमयैनो माबादोंमोन।
दममारि माबाया नैजि नैजिसेआ बांसिन ओमफाय बै जिगुनिफ्राय नै नैजिसिमाव बारा माबायाखै माथो। माब गोसाराखैमोन ओमफाय दाना थाङै थुङै नैजिनिफ्राय नैजिसेयाव सिमावबो फुरा जों बन्द'आनो जाबाय आरो फरायसालिफ्रा।
औ औ गासिबो बन्द जाजोबदों
आमफाय नोंसि खुसिया बोनाखै बै माबायाव न' खाथिनियाव ना मोनला बायाखै?
आं ना बोननो नागिरदोंमोनब्रा ओमफ्राय माबायानो गैया दुरुंङानो गैया ना बोनग्रा दुरुङानो गैया बायनानैसो लाबोनांगौ ना मोनगोनथ' ना मोनगोन दा रावबो राव दा रावबो बोनला ना।
ओमफाय बिदि बै माबाया नैबे नोंसिनि ओरै माबानाया सानजानि बाङाफाराया बिसोरथिंजाय माबा मोनाखै ओ मा होनो उम आ खुसिया माबा माबि देलाबायनाय मोनो ना सल ओरि देलाबायना मोनोमोना सिखाजों। मोना मोनायाव औ एबार अ एबार जाथ'वाखैना अखाया ज्राव ज्राव हांगौने बुस्थुआ बै नोंसिनि ओरै माबानि साहानि फख्रिनिफ्रायनो फैयैलै नाया नाय बेना?
औ औ बिनिफ्रायनो फैजोबो।
ना?
उम गासिबो बारबोजोबो आमफाय सम जाथ'वाखै औ दै बोहैनायजों बेसो बिसोरबो ओंखारनो लुबैबायब्रा माने दस्रायाव थां लुबैबाय।
उम ओइ गाबोनफोर सोलाबोबा फैदोब्रा माबा मा होनोमोनलाय आं बिराद नोंसिनि बै लेबु दंबा बेखौ लाना फैफादै जानो लुुबैदों जिनो माबाजों दालिफोरजों ओ दसथासो लाना फै मोनबासो। नों बेसेबां हायो आरो आमफाय बै खा खान्थाल गैया खान्थाल?
खान्थाल गैयालै जोंनाव दंनाया दं ओमफ्राय जा दङ ओमफाय जाजाथ'वा दानो जा बारिना गैला दानफाय जोबबाय।
आइयै गोदोहाय नङा गोदोहाय गोदोहाय होनदां लामाजों थाबायबा मोदोमलायोमोन नोंसिनि बारि ना ओमफाय दा बोरै जाखो जोङो गोदो मिथामुरिखौ मा खालामोमोन नोंसिनि लामानिखौ बैनिखौ बारिनिखौ खुफैना दालाय जोङो माबा फाथिनाजों नाख्रेबनानै जायामोन लोङामोन बिदिख' फासिनाखौ थुसोबाय लोंबाय।
आंंखौनो दिनैसो गोसोआव खोलैबायलाय आं बावबाय बाव हाबबायसोमोन।
बावबाय मोन इखौ।
नोंङो औ नों आंखौ दिनै गोसोआव खोलैबाय गोसोखांबाय आं दिनै।
उम औ ब्रा बिदि लोंखायोमोन ना जोंहा आरो जों दालाय नों दंना गैयामोन जायखिजाया जों दालाय फुवा खेला गेलेयामोन अन्थाइजाबनाय बे माबायाव बै ओरै सेेवरानि ओरै माबाया दं ना दालाय ओंखारख्लायनाय माबानियाव औवा बारिनि गाहायाव आ आंसै
नोखन खनै गेलेयोमोन ओं खननैसो बाव बावाखै बेखौ
दा आरो नै जों हाजिरा मावनाया बिराद गोबाव जाबायलै ने टु थावजेेन माबायाव खोमालै जोङो बै माबायाव माबायाव जोंनि बे बिङाव फरायसालियाव फरायबानो नामाथाय।
आं बिनिफ्राय मावाखै नों बिनिफ्राय मावदोंमोन।
बायावलै माबायाव खोमालै बेै मास्क गाननायाव मावदो खोमा जों बेयावबो।
नों आं मावनो मोनाखैना बेयाव आं मावनो मोनाखै ओइ दिनखालि आङो माब्लानिफ्राय सो मावदों नैरोजा नैजिसे ना नैजिनैनिफ्रायसो मावदों।
रानिं जानाया ओमफाय दा नों होमबा जों बै मावै समा जों दा बोसोर नैसो बार माबा जाबाय ने माबा मावैया
जाबायलै जाबाय आं बोसोरनैसो जाबाय औ बोसोरनै बोसोरथामानो जाबाय। फुरागासे नों बिराद मावदोंमोन ना?
उम थांग'नोसैलाय नै समा बारा गोबाव बयलालाय नै आरो गोदान फैफिननोसैलाय सा ओमफ्राय बिदि गोदान फैसि जोंहा थाखा फैसा खामायनाया गैला मालाय खामाय बिदि जानोसै आन्दायला जोबबाय मालादि जुगाव माबा संसार जाबावगोन इसोरासो मिथिगौ
बेनोथ' जादों बाजैजों रायज्लायाखै नोंहा ओमफाय?
गैया रायलायथवाखै नै हर दहाय आं माबायाव आ जोंनि बिदाजों रायलायोमोन ना बैयाव माबानि रमारिनिजों माबायाव बे एब एबावबो रायजलायनो मोना ओंखायनो जायासै आरो दा नोंजों हरबाय नोंजों रायलायखानोसै होननानै बे आरो ओमफ्राय दा रायज्लायबावबा रायज्लायसै जाखांनानै
जागोन जागोन दे बिसोरलाय ओंखाम संहैबाय ना माथो
सङाखै दाबो सिङाव दं एरसोनानै न'आवनो
फाग्ला जि बाजि जि जि रिंगा जिनै मिनिट जाबाय
ओम ओम जाबाय जानायालाय मा खालामनो ओद अबेथिं थांबावनो सानबाय आङो खामानिखौनो ओरैबो जाया ओरैबो जाया माबा मोनसेयावबो थांजोबा ओरैबो थांजोबा माबा मा होनो बेखौ माबा बै माबानिसो जाबाय बानलु थबसा होनायनिसो जाबाय आबा फावा ना मावानिसो जाबाय आंना ओम ओइ होनबालाय दे होमबा सार मालाबा खबर लालायफिनसै दे जायखि जाया लिबुखौ लाब गाबोन फैबा ओम
दे दानहरदो दानहरदो
दानबायबोलै नै जा